हेलौ औ खोनाबाय औ खोनाबाय ना औ खोनाबाय औ औ ओ औ दा मानि सायाव सरायगोन नोंथां?
ओ जोङो भारतनि खामानि मोनि जेंनानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ जागोन जागोन।
औ नोंथाङा एसे ओ बुंग्रोनो हागोन ना? बेनि बागै भारतनि खामानि मोननि जेंनानि लाइमोनफोरा औ मा होनदों नोंथां?
आनएमप्लयडनि जेंना ना?
औ खामानि मोनैनि जेंना।
औ औ नंगौ नंगौ ओ बुंनो थाङोब्ला आरोखि आं जागायनोसै होनबा? ओ खामानिनि जेंना होनोबा जों ओ नंगौ दिनैनि जोंनि भारताव बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बा जोंनि आसामाव माने ओ खामानिनि जेंनाया माने सानफा एफ फा माने मोनसेनि उनाव मोनसे जों खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि। आ बिनि था बिनि बिनि खमायलांनायनि खार'नाबा माने माखा गाव गावनि माबानि सायावनो थायो जेनेबा ओ समजों लोगोसे गावखौहाय माने ओ गावखौ आपग्रेड खालामनो रोङैयाव माने नांगौबादि ओ स्किल दडेभेलपमेन्ट गैयैनि जाहोनाव जेरै हमनानै लाबाय सासे टिचार जानो थाखाय ओ बेनावहाय ओ जेनेबा बि एड थानांगोन। दा बै बिथाङा बि एड एगजाम होदोंमोन नाथाय बिथाङा बि एड एगजामाव ओ क्लेयार खालामनो हायासै बिनि थाखाय बिथाङा बि एड आव एडमिसन मोनासै। दा नैबेफोरबो माखासे मोनसे मोनसे खारोन आरोखि जेनेबा सासे इलेक्ट्रिसियान जानो थाखाय बिथाङा बिनि थाखाय मोनसे इलेक्ट्रिकनि थाखाय मोनसे स्किल थाग्रोनांगोन‌। दा बे बिथाङ बिथांनाव बिनि थाखाय स्किल्स गैया ओ दा बिथाङा स्किल्स गैयिनि थाखाय बिथाङा बेनि खामानिखौ बिथाङा मावनो हायाखासै दा माने बुंनो थाङोब्ला माने ओ स्किल डेभेलपमेन्ट डेभेलपमेन्ट होननानै ओ माने होननाय बुस्थुआ माने जोंनि भारताव मानि बिराद खम आरो ए। गुबुन रुजुयोबा आरोखि दा नैबेनि ओ नैबेनि खार'नाव जों मानि नैबेनि खारनाव जोंनि भारताव मानि आ खामानिनि जेंनाया लासै लासै खमायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। आ दा नोंथाङा नोंथाङा बिनि सायाव नोंथाङा मानि ओ माब्रैर ओ खामानिनि जेंनाया खमायदों दा नोंथाङा बेनि सायाव बुंनो हागोन ना?
ओ खामानि मोनिनि जेंनानि ओ बोरै खमायदों आरो ना भारतनि खामानि मोनि जेंनाया माने जोंना बिदिनो गोबां जोंनिब पपुलेसना बारायनायनि थाखायबो खामानिया ओ खामानि मोनाखै बिदिनो ओमफ्राय जोंना खामानि खामानि मोनैनि एबा ओ बिनि रोखोम बेखारनि रो खोम दों आरोना जोंनिया बिदिनो जोङो बो बोथोरखौ लोब्बा लाखि फिननानैबो जोंना खामानि मोना। ओ जोंआ माने जायफोर सुबुङा ओ बोसोरनि माव एबा समाव एबा बोथोराव खामानि मावनायनि खाबु मोनैनि जाहोनावबो जोंना बेखार जानानै। थायो बोथ थोरजों लोबबा लाखि नानै उम बिदिनो ओ जोंनि हादोराव गोबां दख'रायावनो आब आबाद फोथाराव जेनेबा आबादारिफोरा आबादखौ मावखांनायनि उन नाव दैज सिलांजोबबानो जोंना खामानिया जाना थायो। ओ ओमफ्राय बिदिनो जोंना लेखा गोर जों सुबुं फोराबो बेखार जानानै थायो आरोना। साख्रि मोना लेखा फरायनानै गोबां खस्थ' खालामनानै नांगौबायदि साख्रिखौ मोननो थाङा। गुन थासेयावबो खामानि मोन नि लोक खा गोरों सुबुंफोरा बेखार जानानै थायो आरो ओ जोंनि भारताव ओ बिदिनो ले खा रोङि बेखारबो दोङो।
औ नोंगौ।
औ ओ माने खामानिखो मोना आरोना लेखा रोङिफोराबो।
औ औ औ औ। दा बेफोरनो आरोखि माने जोंनि खामानि गैयिनि जेंनाया लोगोसे जोंनि जोंनि मानसिफ्रा मानि साख्रि बाख्रिखौल' होसोबाय माने गुबुन ओ गुबुनाव माने एंगेेज जानानै थाला आबाद मावनायाव खमायलांबाय बिजनेस मावनायाव खमायलांबाय माने मोनसेल' लामाजों खारनायावबो माने जों माने खामानिखौ आन्दायो आरोखि। बे बेफोरनो आरो। बे औ आ बेफ बेफोरबादियानो। थाखायनो माने जोंनि समाजाव माने सासे मानसिया माने बिजनेस मावबासो माने बिनि आन्दारावहाय माने गोबां मानसिया खामानि मोनगोन दा बेफोरबादि बासो खामानिनि जोंनिया माने ओ सल्भ जागोन आरोखि लोगोसे बेबो नोंथाङा बुंनाय बाद दियानो माने सुबुं अनजिमा बारायनो थाख थाखायबो माने जोंनि इण्डियाव माने खामानियाव खमायलांदों आरोखि बेबो मोनसे
औ सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो बिदिनो औ ओमफ्राय जोङा बिदिनो खम बिबांनि हानि थाखायबो जोंना बे सिखार जानानै थायो ओमफ्राय बोथोरारि आबाद बेफोरनि थाखायबो
औ औ नंगौ। औ दा बेफोरनो आरोखि माने जों बेफोरखौ खमायलांनांगौबा माने बे बेफोर खामानि गैयैखौ जों सुफुंनांगौबा जों माने गावनो आवगायनां ओंखारनांगोन खामानि गैयैफ्रा मानिे आबाद मावनांगोन। आबाद मावनो बायोबा जों बिजनेस मावनांगोन दखान होनांगोन बेफोर बायदि बायदि जेरै जेरै हौ हिनजावफ्रा जेरै दानि दिनावहाय जेरै। बिजनेस खालामो बिउटि पालारनि बिजनेस खालामो बेफोरबायदिनो थिग हौवाफ्राबो बिदिनो सेलन दखान खुलिनो हायो। मा ग्रसारि दखानफोर होनो हायो। बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावनानै जानो हायो आरोखि होनोमबानो माने खामानि बे जेंना होननायानो थाया आरोखि।
औ औ।
उम।
आरो औ खोनादों बिदिनो जोंनिआ ओ बेखारनि जेंनाखौ ओ बोस्रांनायनि राहा बो दोङो आरो रो ना
औ
बिदिनो औ जोङो माने सोलोंथाइनि बिखान्थिखौ सोलायनांगोन आरोना बेखारनि जेंनाखौ फोसाबनो एबा खमायनो थाखायबा जोंनिया माने ओ भारत हादराव ओ जोङो जेनेबा जोबोर जोंनिया ओ सोलोंथाइनि फारसे जोबोर गोलैसोनाय आरोना औ औ खोनादों ओ बेखायनो खोनादों नोंथां खोनादोंना नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ
हेलौ औ खोनाबाय
औ खोनादों नोंथां
हेलौ
औ
खोनाबाय औ खोनाबाय नै
औ जोंहा ओ सोलोंथाइनि औ खोनादों
हेलौ
औ हेलौ खोनादों नोंथां
हेलौ
हेलौ
हेलौ
खोनाबायना आं खोनागासिनो नोंथाङा खोनादों ना
हेलौ
हेलौ
हेलौ हेलौ
हेलौ
औ खोनाबाय ना
औ खोना दों नोंथां
औ नै फिसा फिसासो खोनादों माथो
अ एसे माने सावना लासै फिसायानो जाखादो
औ औ औ
खोनाबायना नोंथाङा होमबा
खोनागासिनो
औ जोङो बेखारनि जेंनाखौ अ बोस्रांनो थाखाय ओ सोलोंथाइनि सोलाय खामनांगोन बेखायनो ओ सोलिगासिनो थानाय सोलों थाइ बिखान्थिखौ सोलायनानै गोदान सोलोंथाइनि राहा खालामनो हायोब्ला माने जोंना जेंनाया एसेब्लाबो खमायगोन आरो औ अ बिदिनो ओम
औ
जोङो ओ डिग्रि जेनेबा जों डिग्रि फरायोबा आरोना डिग्रिनि थाखायल' सोलोंथाइ होयोब्ला जानाय नङा बिदिनो खामानिनि फारसे नोजोरबो होनांगोन ओ बे बिथिंखौनो नायोब ब्ला भारतनि ओ सोलोंथाइ बि खान्थियाव गोबां माने सोलाय सोल' खालामनांगोननि गोनांथि दं आरोना जोंनियाव औ ओमफ्राय जोंना ओ बिदिनो सुबुं अनजिमा बांनाय हारखौ खमायनोबो नांगोन
औ नोंगौ नोंगौ
जोंना भारताव सुबुं अनजि जिमानि बांनायनि हाराबो जोबोर गोजौ आरो
औ नोंगौ नोंगौ बिबिब फोरनो आरोखि मोनसे मोनसे खारोन सा आ खामानि जेंनाया औ लोगोसे जो औ
लानांगोन आरो ना बिद दिनो सुबुं अनजिमा बांनायनि हारखौ खमायनो।
ए आरोखि माने जों माने स्कुलावबो माने जों स केल डेबलभमेन उन्दैनिफ्रायनो जों सोलोंनां गोन आरोखि। औ बेफोरनो आरोखि मेन कारोना। माने सोब बा सासेया माने मानि मोनसे जेनेबा सासे मानसिया हमना लादो सासे मानसिया दखान होबाय बे दखानाव जों सानै साथ थाम खामानि सोनो हायो। माने बेफोर बादिनो मोनसे मोनसे सासे सासे मानसिया साख्रिखौ होसो होया आलासे माने बिजनेस मावबानो ओ माबा मोनसे फेक्टरिफोर खुलिनो मावोबा आरोखि नों बेनि आन्दाराव गोबां मानसिया खामानि मोनगोन। अब्ला बे खामानि मोननायजों लोगोसे माने मोनसे दखानावहाय सानै मानसि दोनोबाबो माने सानै मानसिनि बेखार जेंनाया खमायलाङो आरोखि बेबादि जायो।
जोंनाथ आरो ओ ओ मा होनो भारत हादराव ओ बुंनो थाङोब्ला माने खामानि गैयि सुबुं अनजिमाया दिनो बांसिन गामियारि ओनसोलाव थायो आरोना। मानोना लेखा रोङि सुबुंनि अनजिमाया जोंनि सोहोर ओनसोलनिख्रुइ गामि ओनस सोलाव बांसिन।
औ माने आरो जोंनिया गामियारि ओनस सोलाव सोलोंथाइ लानायनि सांग्रांथियाबो खम
औ नंगौ।
ओ माने जोंना ओ गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोराबो बांसिनानो आबादनि सायावसो सोनारनानै थायो बारा सोलोंथाइनि फारसे ओ गोसो होआ
औ नंगौ। औ दा बेफोरनो आरोखि मेन मानि
हो मा होनदों नोंथां?
औ दा बेफोरनो आरोखि जोंनि माने खामानि गैयैनि बेख खार माबाया आरोखि दा बेखौ जों गावजों मानि सल्भ खालामलायनो नाजानांगोन आरोखि माब्रैबा मानि बेखारनि अन जिमाया जोबलांगोन
औ बेनि थाखायनो माने जोंनिया ओ गेदेर गोलाव दैदेनगिरि गुन गोनां सुबुंफोरा माने गामनिल' बाथ्राखौ सानालास से ओ समाजनि आरो जोंनि हादोदनि जौगानायनि बाथ्राखौ साननानै खामानि मावनांगोन आरो बिनि गेजेरजोंसो औ औ नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां आंबो मिथियै बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय दोनथ'नोसै नामा दे औ।